जालां थां थारलांथां
औ नोंथां औ नोंथां खोनादों औ बे समाव आं नोंथानो नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनो होननानैसो कलखौ खालामनाय जागोन नोंथांआ आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां ओ बिब्दिब्ला आयदायानो जाहैबाय बर'फ्रा
औ
ओ माबायदि आसार खान्थि बाहायनानै बा मा मा खान्थिजों जे ओ सोरबा सुबुंफ्रा बा मायबा मोनसे गाज्रि खामानिफोर मावोब्ला माबायदि बिजिरबोदों जोंनि समाजा गोदोनिफ्राय माबायदि बिजिरबोदों आथि माबायदि बिजिरो बेनि सायावनो एसे सावरायनोसै नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां औ
औ नोंथां बिसार होननानै बुंङब्लाथ' जों बयबो मिन्थिखायो बर' सुबुंफ्रानो ओ बे बिसारखौ खुंनो थाखाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आजै आजौमोना बेबायदि मोनसे नेमखान्थि खानानै दोनबोदों ओ बे नेमखान्थिखौ ओ जों बाद खान्थि होननानैबो बुंनाय जायो।
ओ
नङा होमबा नोंथां औ बे गोदोनिफ्राय जि सोलिबोनाय बादखान्थि बे बाद बादखान्थिफोरनि गेजेरावहाय ओ अगरबाद दाउखि अ-अकर बाद फंस्लद बाद दाउखि बाद खौलोबोर बाद। ओ खावालि बाद ओ बे मोनबा बादखौ बादखौ जों गुबैयै मोननो हाबोदों। ओ बेनिनो ओ जे अगरबाद बे अगरबादखौ जों आथिखालावबो ओ सिगां जेरैबायदि ओ गोरायै फालियोमोन बेखौ जों एसे गुरुं जाबोनाय नुदोंब्लाबो बे बाद खान जोंनि गेजेराव दासिमबो सोलियो। ओ जों दिनैसिमबो नुनो मोनो जे जोंनि जे सुबुं समाज बा बर' समाज फोरावहाय जे जों सोरबा सुबुंफ्रा बे दाय दोफोन मावोब्ला बेखौ जों बे कर्ट कासारियाव लाङालासिनो जों गामियावनो जि ओ खाखाना दोनखानाय जि से ओ आफादगिरि बा नेहाथारि ओ लोगोसेनो ओ गामि बोराय ओ जायखौ गावबुरा होननानै बुङो ओ बेनि गेजेर जों गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै ओ जों बेखौहाय ओ सुस्रांबोना बे जेंनाखौ सुस्रांबोना लानायखौ जों गोदोनिफ्रायनो नुनो मोनबोदों ओ बे खान्थिखौ जों आथि आथिखालावबो नुनो मोनो ओ जेरै ओ ज'रासे ओ जुलि जानाय ओ हौवा हिन्जावा ओ जेब्ला गाव गावनि संसारखौ अ जेब्ला सेफायनो बा आंगायनाय मोनो अब्ला बिसोरो फाथैलाय गेजेर फाथैलाय बिसिनायनि गेजेरजों ओ जों माने गावस्रालायनायखौ नुयो ओ बेवहाय ओ सेंग्रानि ओ बा हौवानि रायजोनि सु ओ सुबुंफोरखौबो ओ लेङो बेनि अनगायैबो जों हिन्जावनि न'खरनिफ्राय बाय बाहागि खुरमा दा बेजों लोगोसेनो राय ओ हिनजावनि जि गामिनि आफादगिरि नेहाथारि बिसोरखौ ओ लेंहरनानै जों बे खामानिखौ मावफुंनाय नुनो मोनबोदों। आथिखालावबो जोंनि समाजाव बे खामानिया सोलिबाय दङो। ओ बेबायदिनो ओ जेब्ला ओ बे ज'रासे बिसि फिसाया जेब्ला फाथैलाय बिसिगोन अब्लाथाय ओ जों बेवहाय ओ माखासे नेमफोरखौ खौबो फालिनाय नुनो मोनबोदों नङा होमब्ला नोंथां जेरै ओ गामिनि रायजो राजा गंनै गामिनि रायजो राजाखौ लाफानायजों लोगोसेनो बेवहाय जों गय ज'रा फाथ थै जरा बा आलारि बाथि बेबायदि फोजोंनानै ओ जों बे ओ ओ खान ओ खामानिखौ मावबोनाय नुनो मोनदों जेरैहाय ओ दाबसे जायगाखौ ओ एसे मोजाङै लिरस्रोनानै दैजों बेवहाय जों लाइजौलायाव गय ज'रा फाथै ज'रा आलारि बाथि बेबायदि फोजोंनानै ओ जों एसे रायसंनाय जायो ओ जायखौ मोन्थोर रायग्रा बेखौ जोंनि समाजाव अजा होननानै बुङो। ओ बेखौ रायसननाय नुनो मोनो ओ बेनि ओ बे खामानिया जोबोब्लाथाय ओ बे जायबा बिसि फिसाय बिसोर फाथैलाय बिसिगोन बिसोर सानैनि गेजेरावहाय बे गय ज'रा फाथै ज'राखौ बोखांनानै माने ओ फाथैनि ओ फारसे फारसे माने हमनो होनाय जायो। ओ बेनिफ्रायहाय ओ बेखौ फाथै फाथै गय फाथ थैखौ माने बोनो होनाय नुयो आरो माने बोखावो ओ बेवहायबो जि मोनसे फोथायनाय दं जायनिथिं फाथैनि बिबाङा बांसिन थाङो ओ बेवहाय ओ जायबा फाथैनि बिबां आ बांसिन थांजानाय बे सुबुङा माने गारलायनो गोसो गैयामोन होननाय बे मोनसे बाथ्राखौ जों खोनानो मोनबोदों। ओ थिग बेबायदिनो ओ सोरबा ओ बेबायदिनो ओ सिखावफोरा खावोब्ला मायबा गामियाव सिखावफोर हाबोब्ला ओ खौबो जों बिजिनो थाखाय जे गामिनि जि ओ खा-खाना दोननाय ओ ओ आफादगिरि ब नेहाथारि गा-गाननि गावबुरा बिसोरखौनो जों बिसार खालामनो हानायखौ नुनो मोनो। ओ सिखाव खावनाया माने बांद्राय गेदेर नङाब्ला बा बांद्राय हमनानै ला बेबायदि गेदेर बेसाद बा न'खरनिफ्राय खावना लाङाखैब्रा न'खराव बांद्राय खहा खालामाखैबा बेखौ जों ओ रायजोआव मिटिं खालामनानै ओ जे बे खुलुमनाय निमाहा बिलाइनाय बेनि गेजेरजोंनो जों फो जोबनानै दोनो नाथायबा जेब्ला माने जायबा खावखौ बे सिखावा ओ जुदि ओ बे सिखाव खावजाग्रा न'खरनिफ्राय गोबां मुवा बेसाद साद लाङोब्ला बा बेबायदि गोबां खहा खालामोब्ला बेवहाय जों जुरिमाना फोनांनायखौ खौबो नुनो मोनो ओनसोल लाना ओनसोल नङा होमबा नोंथां? औ नोंथां ओ बेबायदिनो ओ जों ओ अगरबादावनो गोग्लैनाय मोनसे ओ जि बादखान ओ बाद ओ बेजों जों माने ओ जि फोथारनाय बेखौबो जों सावरायनो हायो जेरै सासे ओ हाबा जायै माने जरासे सेंग्रा सिख्लाफोरा जे माने बेबायदि ओ समाजनि बेरेखा जि गाज्रि आथोनारि सोमोन्दो खालामोब्लाथाय जुलि जायाबासिनो बेखौ जों अगरबाद खान्थिजों उद्रायनायखौ नुनो मोनो। बेखौ जों गोदोनि समावहाय जेरै बोरला थिरगाव गारनानै बेबायदि उद्रायनाय खान्थिखौ नुवाब्लाबो आथिखालावहाय ओ बे ओ माने जि गोबोरखि रोसि लोंहोनाय। ओ बे गोबोरखि रोसि लोंहोना बा अमा खि रोसि बे खांनानै सासे अजाया बेखौ रायस'नो दैमा जिङाव लांनानै बा दै सेरफोराव लांनानै। औ ओ बेखौ बे साजा हिसाबै जों बेखौ बे जरासे सेंग्रा सि सिख्लाखौ जों लोंहोनायखौ आथिखालावबो नुनो मोनो। बेजों लोगोसेनो आथिखालाव साजा हिसाबै जोंनि समाजफोरावहाय बेखौ जुरिमाना फोनांनायखौबो नुनो मोनो जाहाथे ओ फिन ओ इयुनाव बेबायदि गोरोन्थिखौ दा खालामथों। बेनि थाखायनो जानो हागौ बे जुरिमाना फोनांनायनि गुबै जाहोना। बिदिब्ला नोंथांमोननि ओसोलाव ओनसोलावहाय बे जोंनि बर' समाजनि जि बादखान्थि बेफोरो आथिखालावहाय माबायदि सोलिबाय दं बे याव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
होनांथां दा नोंथाङा बुंदों जे आथिखालावहाय जोंनि माखासे माखासे माने बर' गामिनि माने माखासे बिसार नङा होमबा नोंथां बिस सारनि सायावनो सावरायदों दा जोंनि ओनसोलफोरावबो माने गोदोनिफ्रायनो माने सोलिबोदों बिब्दिनो नथां बिथाङा जेरै बुंदों आरो दानि आथिखालावहाय माने एसे सोलायनायखौ नुलांबाय आरो नुलांबाय आरो नुनो मोनबाय आरोना दा जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों ओ गामियावहाय मोनसे बिसार खालामनो थाखाय जोंहा आफादगिरिनि नेहाथारि बिनिफ्राय ओ गामि बेंगिरि नङा होमबा गावबुरा नांगौ जायो बेनिफ्राय जोंहा बै जे जेनाखि ओ बिसारफोरावहाय माने सासे मिथिहै हैहोग्रा नांगौ ना नङा होमबा मोनसे सासे हालमाजि नांगौ हालमाजिनि गोनांथि जायो हाल माजिबो नांगौ जायो जोंहा। जेब्ला बिसारा जागोन बिस बिस बिसार जाग रायजोफोरजों बिसार जागोननि सिगां मोनसे गावबुरा दिोंै हाथारै जुजा जानानै सावरायलायो नङा होमा बेनि उनावसो जोङो रजो ग फोरनि मिथिहोनाय जायोदि बिसारखौ खालाम मारसिगोन बेबायदिनो आरो हालमा जिनोबो खिन्थानानै रायजोफोरनो हालमा जिया खिन्थानानै लिंनानै लाबोयो आरो ना थिग बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलफोरावबो जेरै आ सासे हौवाजों सासे माबाजों हिन्जावजोंहाय जुलि जाखांलायनायनि उनाव जे जेनाखि बिसिोरनि संसारावहाय गोजोननाय गैयाब्ला जेनेबा माबा मोनसे बिसो सानैजों भुल बुजिया बजि माबानानै दाय मावलायनानै हिन्जावा हौवाखौ गारनो नागिरबाय नङाबा हौवाया हिन्जावखौ गारनो नागिरबाय आरो ना बेनो बिसोरनो माने नांथारलानो आरो जेन' बेखौ नांथारलानो आंनो बेबायदियानो ओमफ्राय दा हौवाया गारनो गोसो गैयामोन आरोना थेवब्लाबो माने संसारनि जोंनि आसार खान्थि जोंनि बर'नि नेयम निथि बायदियै जोंहा फाथैलायखौ बिसिथारनांगौ नङा होमबा नोंथां अब्लासो जोङो बिसोर सानैजों माने गारलायबाय बा नागारलायबाय होननाय सोदोबखौ बयबो मिथिगोन आरो ना
आन थ
दा बिनि सायावहाय आं बुंनो सानदों जेराव नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरै आलारि बाथि माबा सावलायलायनानै जेन'बा अजायाहाय रायफोदनानै जेराव फाथैलाय बिसिगोन नङा होमबा नोंथां बेबायदि बि दिनो जेन' फाथैलायखौ बिसियो ओमफ्राय बिनिफ्राय जुदि हौवाया गारनो गोसो गैयामोन आरोना हिनजावा नांथारला लाथारला आरो बिं थाथारला आरो बिदिब्ला जोंनियावहाय जे हिन्जावनावहाय जुरिमाना फोरोनाङो आर ना जुइ मान फोनाङो जुरिमाना फोनांनानै हौवानि न'खरा मोनगोन आरो ना ओमफ्राय जुदि बिसोरो सानैजोंबो जुदि नागारलायनो गोसो जाथारलाय बे जाथारखाबायबा ओमफ्राय सानैनावबो जेबो दाउट गैयाबा माने बेखौहाय जुरिमाना फोनाङा आरोना बिसोरखौहाय ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जेरै नोंथाङा बुंदों सिखावफोर सोरबा सिखावफोर खावदों बा दाय मावोब्ला जोंनियावहाय माने आ गिदिर खामानि सिखाव गिदिर सिखावब्ला गिदिर खामानि गोरोन्थि मावदोंब्ला बि खौहाय माने रायजोआवहाय जेरै नोंथां बुंनाय बायदि मोनसे मेल मिथिं खुंनानै बिसार खालामो बिसार खालामनानै बिनिफ्राय आ दाया गिदिरब्ला बेखौहाय साजा होनाय जायो नङा होमब्ला नों गोथा ओमफ्राय बिनिफ्राय जुदि दाया गोरलैब्ला थिग बेबायदिनो नोंथांनि बायदि बुजायनानै बेखौ हगार हरो आरो ना ओमफ्राय दानि समफोरावथ' जोङो नुनो मोनो माने जोंनियावहाय बांसिन दा कर्टफ्रावहाय थांनाय नुनो मोनो नङा होमबा गिदिर खामानिफोर मावोब्ला मानो होननानै बुङो ब्ला दानि जुगावहाय माने ओरैबायदि सोलायबाय माने मोनसे गामियावहाय मोनसे गिदिर दाय मावदों बि गिदिर दाय मावनानै जुदि गामियावनो सिखोमानानै दोनोब्ला बायसान्सआव जुदि पुलिस पुलिसफोराहाय जेरै स्टेसनावहाय पुलिस स्टेसननिफ्राय जुदि खबर मोन मोनोब्ला बे गामियावहाय ओरैबायदि जादों नोंथांमोना मानो सिखोमाना दोनदों मानो बेबायदि खालामखो होननानै माने गिनांगौ आरोना उल्था केस केस माबाजानो गिनांगौ आरोना जाबसिन जानो गिनांगौ दा बेनि थाखायनो गिदिर खामानि फोर गोरोन्थिफोर मावदोंब्ला दा जोंनियावहाय ओ कर्ट दं आयेननि बायदियै बिसोरो मेल बिसखौ खालामगोन। सोरनाव दाया बेसेबां बेखौहाय बिसोरो सुनानै बिसोरो मोजाङै माबानानै खाल बिसार खालामनानै हरगोन आरोना दा कर्टआवहाय दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय बिदिब्ला बुंनानैथ' फोजोबनो हाया नोंथां समनिबो आंखाल अ। दा नोंथांजों औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ओम दे।